औ खोनाफैदों।
ए दा नोंथाङा एसे फ्रि दं नामा?
औ आंथ' दसे समनि थाखाय फ्रि
ओ दा नोंथाङा माने ओरैनोसो दं आरोना?
औ ओरैनोसो दं
औ जानाय लोंनाय जाखांबाय नामा नोंथांना?
जानाय लोंनायालाय जाबायमोन जानायालाय
ओ माथो ओंख्रिनो नोंथांनालाय?
जोंनाहाय माबासोमोनलै ओ अमा बेदर
अमा बेदर आरोना
औ नोंथांमोनालाय?
आं माने जाथ'वाखैनो माने जोंना संगाासो दंसै दसे मोनैसा मोनैखाय माने दसे सम सम ओरैनो लामायाव ओंखार फैनाय माने गोसोखांनानै जेनेबा नोंथांजों एसे सावरायनानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो फंनैसो बा ओ रायज्लायनो माने आंनि आइदियाखौ माने बोरै मोनगोन माने आं एसे मा होनो फार्म बा बायदिसिना खुलिनो नागिरदों नालाय बेनि खोथाया एसे नों थांजों सावरायनो नागिरदोंमोन माने मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो माने नोंथां दसे सम फ्रि दंबालाय
औ आंथ' दसे सम फ्रि आं बिथांजों दसे सम गलायनो हागोन।
औ औ होनोमबा नोंथां माने आंनि फार्मनि बारै सावरायनोसै होनबा ना नोंथां?
औ नंगौ
औ आं जेनेबा मा होनो नानि फार्म ना
औ
औ ना आं जेनेबा जोंना माने फख्रिया गिदिर दं नालाय आं माने मा होनो नाखौबा आगारनाय जाबाय माने नानि बागै जेनेबा बिनि सायाव माने आंङो अमाबो फार्म खुलिदों जेनेबा बेनि सा याव जेनेबा आं नाखौ आगारनाय जादों माने बिदिनो जोंना फख्रिया दुइ बिगासो दं नालाय
औ
बेयाव आं माने आराय कुन्टेलसो ना हगारबाय आरोना।
औ
बेयाव जेनेबा आं फुवान जागारादों फिसासो जेनेबा बांद्राय गोबाव जायाखै। नै दा आगारदों जेनेबा सप्ताथामसो जादों आंङो जेनेबा आगारनाया मा बेनि बिसय बारनि खोथाया जेनेबा नोंथांजों सावरायनाय जादों जेनेबा बेसेबां प्रफिट जागोन आं जेनेबा ना नायाव आंङो बेसेबां फेदेरनो हाबा प्रफिट जागोन जेनेबा अमायाव लाबसिन जागोन ना नायाव लाबसिन जागोन बेखौ माने आंङो कमपिउस जादों आरो ना। जेनेबा अमाखौबो फिसिनो हानो हायो अमाबबो आं माने गोबां लाब बा फैसा फैनाय नुदों आंङो जेनेबा अमा बिमा मानैबा माथाम लानो हाबा बुहुत थाखा फैयो होननानै आं नुनाय मोन्दों आरो ना जों बिमा खालामनो हायोबा जोंङो अमायाथ'खायो जेनेबा नोंथांङाबो मिथिगोन। मासे बिमायाव मोननो दसथा गाहाम आदथा नयथा गाहाम बिदि होनाय नुयोना।
औ
होनबा जोंङो जोंङो आंङो जेनेबा मा माथाम माथाम बिमा फिसा जेनेबा थ्रिसथा आं फिसा मोनबाय थ्रिसथा फिसा मोननायाव आं जेनेबा ओ थिन हाजारैनो फानबाय।
औ
थिन हाजार जानायफ्रायनानै आं बहुत थाखा मोनगोन जेनेबा अमा फिसाबो अमा फिसा बेखौ आं नुनो मोनदों जेनेबा बोसोराव खनसेल' होयो आरो जेनेबा ना। अमा फिसाया औ जेनेबा नायाबोथ' जों खेनसेल'सोमोन खेनसेल'सो होनानै जों खेनसेल'सो मोनो माने प्रफिट मोनबाय थानायानो माने मा होनाय जायो? जेनेबा बोसोरसे बोसोरसेनिल' आं सानना लादों आरोना बे प्रफिटनिखौ जेनेबा आङो सय मास दुइ मास तिनि मास बिदिनिखौ आङो जेबो सानथ'आाखै माने जेनेबा आं नानि आरो अमानि बिसय जेनेबा नोंथांनाव जेनेबा बेसेबां आङो रोंगौथि आंनि बेसेबां जेनेबा बिजनेसा बेसेबां मोजां जागोन माने बेनि थाखाय माने आं नोंथांजों एसे कल खालामनाय जादों आरो जेनेबा आं बिजनेसा बेसेबां मोजां जागोन जेनेबा नायाव आंङो नानि आरो अमानि आलादा बेलेग दाउ होन बोरमा होन बेफोराव साबसिन जागोन ना आङो दा आंनि साननायाव माने नायावथ' आं नायाबो मोनो मोननायाथ' जों आङो जेनेबा आराय कुन्टेल लागदों नालाय आराय कुइन्टेलाव जेनेबाथ' आङो फेदेरनो हाबा मासेयावनो देर केजि सेरसे आरो बेनिफ्राय ज आं आदारखौ साबसिन होनो हायोबा नायावबो दुइ केजियाथ' आं मोनखागोन मासेनायावनो।
औ नंगौ
आरो नायावबो जेनेबा नायबाय थाबासो मोजां। जेनेबा मा होनो? आदार होबाय थानांगोन आङो मोजाङै जोथोन लानांगोन। जेनेबा आङो फिसिबाया नाय अमा हक ना हक आं जेनेबा आबदाथ' लाखानांसिगोन आरोा आबदा लाबासो बिनि जेनेबा बेसेबां आङो जेनेबा खसथ खालामदों बेसेबां फैसा गारदों जेनेबा बिनि फिथाइखौ आं जेनेबा लासै मोनगोन आं आपडेट खालामबासो जेनेबा ओ जेनेबा औ जेनेबा आं नाखौ फाननो हानांगोन फाननो हानायजोंल जानाय नङा जेनेबा नों आ फिसानिफ्राय नोंङो आबदाल लायाबा नोङो मासे मासे मानै माथाम बिदि सानफ्रामबो थैबाय थाब्लाथ आं बुहुत लस जागोन ना औ औ जेनेबा आङो मोजां नायनांगोन टाइम बाय टाइम आङो आदारखौ होनांगोन आदारखौ होबासो नायाबो देरगोन आं हाग्रा बंग्रा गारलाबायना होनांगोन अखल आदार होनायजोंल जाया एसे हाग्रा बंग्राबो जानो लुुबैयो बिसोरो आरो आङो बिनि सेर सेेर दंफां लाइफां एसे गायना होनांगोन सानदुं मुसायावबोथ बिसोर बांद्राय थानो हानाय नङाना गरमजों माने थै थैयोना नायाबो माने गरमजों माने गेस जालाबायनानै थैनो नागिरो ओंखायनो सेर सेर आं दंफां लाइफां गायना होनांगोन एसे साया जानाय बिसोरबो माने मा होनो थानदा जायगा नागिरो नाफोराबो औ थानदा मोननाय माने ना नाफोराबो जेरै मानसियाबो ना मानसियाबोथ जों थानदा जायगा नागिरो जिखुनु जिबु जुनथानो हग जि जिखुनु माबायानो हग अमायानो हग दाउआनो बोरमानो जिखुनु जेनेबा थानदा जायगा नागिरखायो एसे गरम दिन बानो ओंखायनो बेफोरखौ माने आं जेनेबा खालामनांगोन आरोना बेफोरखौ आं जेनेबा मा होनो ओ जेनेबा आं बेफोरखौ खसथ खालामनांगोन खस थ खालामबासो आं न ना फिसिनायखौ आं फिथखौ मोनगोन जेनेबा फे देरनो हागोन गिदेर गोलाव खालामनो हागोन नाखौ आं हबासो आं फाननो हागोन बोसोरसेयावसो मोनो नालाय खस्थआथ नोङो जेनेबा ओ दुइ मास तिन मास बिदि खस्थ‌ खालामनांगोन नायाथ बांदाय बांद्राय गोबाव नङा फिसिनांगौवा जेनेबा जों दाथ दैज्लां बोथोराव होबाय नालाय जों मेसेङावनो मोनहबाय होनोमबा दा जों मा जेनेबा सय मास पास मासनि उनावनो आं नाखौ फाननो हागोन आरो ना औ जेनेबा आरो अमानि बारै एसे बुंबावनोसै आं नोंथांसिम अमाखौबो आं बिदिनो आं मोजाङै फिसिनांगोन मोजां फिसिबासो आङो ओ जेनेबा दाम बा अमाखौ फाननो हागोन आरो आं फिसा जेनेबा अमाखौ जेनेबा मा होनो फिसिबाल जाया नायनांगोनबो आरो नायनानैल जाया जों ओ आबदाल लानांगोन आदार मोजां होनांगोन आरो बेयावबो बहुत रोखोम दं अमाखौ नुदां आं जेनेबा
औ
जानाय समाव बिमाया माने बुहुद बुथारो बेखौ माने नों उन्दु सिनला बायनानै जेनेबा नारसिनला बायनानै बुहुत बुथारनाय नु बेखौ जेन मोनसे आबदाल लानांगोन आं आपदाल लानांगोन आरोना आबदाल लाबासो आङो बेबो माने गोबाव फिसिनांगौ अमा फिसाबो फाननो थाखाय जेनेबा दुइ मास तिन मास बिदि फिसिबासो एसेबो एसे गिदिर खालामबासो आदार जाजासे खालामबासो होमबासो फाननो हायो बा बिनि फिसाद्रायावबा ओ बेनि आहार गारि सायावनो लाङोबा माने अमाया मा जायो रागा जोङो रागा जोंनाय जेनेबा आदार जानो नागिरा दा आं जेसेबां औ
माने आंबो माने फार्मनि खोथा बुंनो सानदों जे बिथाङा नानि फार्म लुनो आं माने बिथांखौ मोननैसो खामानिखौ मोजां मावजानो लुुबैदों आरो बे नाव फारनि सायाव। हना ला बिथाङा होनदोंना नाखौ जोङो सय मास सात मास लायो जों गिदिरनो बा देरनो जों फानजासाम नायांगौ बेनि गेजेराव जों सानो आं माने नोङो बिथाङा बे ना फार्मनि सायाव आरो नोङो ब्रयलार फार्म फुलि देरनानै हो माने बेनि बे फख्रिनि फुख्रियाथ' फख्रि थाबाय थागोन बे फुख्रिनि गोजौआव जोङ बैसां खालामनानै जोङो दाउ फिबा बांसिन प्रफिद जागोन मानो होनबा हना ला नोङो नानि आदाराबो बे ब्रयलार नि दानायानो जाखायो बा ब्रयलारनि बे आदार जे आग्लायनाय बेफोरनो जाखायो अब्ला नोङो हमना ला नों ब्रयलार सिगाङावा ब्रयलारनोथ' ब्रयलारखौ' जाजोबनो हाया एसेबाबो एनै ब गोलैखायो जि आदार होदों बा जोङो जि भिटामिन होदों अब्ला बे नायाबो माने बे जि आग्लायदों बा गोलैदों बे गाहायाव गोलैनानै दैयाव थांगोन बि दैयावहाय जख जाखायो नालाय नायाबो बे आदाजों देरगोन बा जोङो बुल जायो माने इनखामा नानिबो मोनगोन ओमफ्राय ब्रयलारनिबो मोनगोन आरो। गोबां गोबां जायगायावथ' बि खालायखायो जों नाबो मोनो न नानि गोजौआव ब्रयलार फार्म खालायो ब्रयलार फार्मनि गाहायाव ना फिसियो बेदिनो मे नाखौबो नों बारा आबदाल लानांगौ गैला ब्रयलारखौबो बारा आबदाल मानो होनबा मोनसे जायगायावनो जाहैबाय आरो मानसियाबो खम खम लानांगोन नोङो हमना ला दुइ तिन बिगा
औ
फांखुलि दंबाथ' नोङो मानसिखौ नोङो बयलारनिबा जोंनो सयजन साथजन नांगौ बा नानिबा जों सयजन साथजन नांगौ नि मोननै जों जमा खालामबा जोंनि फजों थारोबनानै मिलायगोन माने खावसेलल' जाहैगोन खामानि मावग्राफोराव नोंना खसा खम जागोन आरो जोंथ' दानि समाव बे माने गोबां रांबो खालामनो हाखायो आरो नाखौबो जों माने समाज म मोनखायो जोङो भिटामिन होनांगोन जों हमना ला बिनो मा नांगौ जोङो बियो देरनो थाखाय बेखौ जों जगार होनांगोन बा जोङो ब्रयलारनोबो जोङो जगार होनांग जोन जों ब्रयलारनो रेगुलार जों दै बेहाय लाइट नांबाय थागौ गुदुं जायगा नांगौ जों दै बा लाइटखौ जोङो मोजाङै जगार खालामनानै होनांगौ। ज जों न'आव थानो थाखाय इसेन नुयो थानो थाखाय मोजां न' लुनानै मानो होनबा बिसोर थानो थाखाय माने अखा नाङा अखा हानाय अखा सेरनाय जानाङा। नागिरो नाया 'ना नों दैयावनो थागोन बा बे ब्रयलार फार्मनि गाहायाव सो थागोन। माने जोङो मि मिलायनानै जोङो फार्मफोरखौ खुलिनो हायोबा मोजां आरो। दाथ' नानिल' नङा ज हमनाया जोंनि न'आव ओरैनो फिसा फिसौबाबो जोङो बिथाङा होनखाबाय अमा फांफुलिनो हायो अमायाबो जोङो मासो बिमाहाय दसथा गाहाम फिसा होयो बा जोङो खायावनो आरो जोंना ज बेफोरखौ फियोबा जों खृष्टाव अमा फियोबा जोङो आदार होनबा जों आदार ला गोबां जायो ओंखायनो जों माने माखासे माने होन माखासे न'नो फियो सोरबा बायखिया न'आवनो फिसियोबा जोङो न'आवहाय जों दसथा फियोबा जोङो दस मासाव जोङो मासेआव जोङो पन्सास हाजार बा सल्लिस हाजार खरि लायोबा जोङो
औ।
बुरजा राङानो फैयो मानो होनबा जों खस्थ'बो खालामनांगोन। आरो आधार मानो थाखाय थास'बा जोङो जि जुजाय होनोना जोङो बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै जोङो जाहोनांगोन होमबा जागोन जोङो सम ज भिटामिन जाहोनांगोन भिटामिननि मुलि बांसिन देरगोन। बेफोरनो आरो जोङो माने आरो जायगाफोरखौ माने ओ अमाफ्राबो बेमार जालाबायो जों बेफोरखौ नायनानै जोङो आभदाल दोननांगोन जेरावनाखि माने गुबुन अमाफोरा फैनानै गुबुन बेमारफ्रा हाबफैनो हायो जों एसे गोजानाव दोननांगोन। मानो होनोबा जों बेफोर बेमाराथ' बारायखायो अमानाव जै अमा मासेनाव बारबाय। सेस बारायलांजोबनाय नुयो जोङो दाउफोराबो बिदिनो दाउ दउ मासे बेमार जायोब्ला जों गोबांखौनो बेमार जाफिन मानो होनबा बे जोङो बेफोरखौ आबदाल लानानै बेमार बेमार फोरनि थाखायबो बा जोङो भिटामिन जाहोनो थाखाय मुलि जों दोननांगोन जगार खालामनानै दोननांगोन बेफोरनो आरो दा सोरनाबा बिसिन फफोरा लस जायो जों मांग आरो खेबसे लस जानानै बेखौ मावालासिनोख थायो बि खामानिया लस बा खामानिया मोजां। मोजां नङा होननानै जो जोङो बाराय बारै जों नाजाबाय थानांगौ मानो होनबा? केमथि